हेलौ औ फंबाय खोनादों खोनादों खोनादों ओ गोजोन हेलौ फंबाइ निसिम गाहाम हामलाय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
औ औ आदा
औ
ओ फंसे खोथानि थाखाय फन हरनाय जाबाय। हेलौ एसे गुजुनायबो जादोंना आंहा फंबाइ। देहाया एसे गाज्रि आंना।
औ जोथोन लाब्लानो जाबाय आदाया।
औ फंबाय। फंबाइ सों बायदिमोन जे ओ जोंनि लोगोखौ हेलौ
औ खोनादों आदा।
अ' जोंनो लोगोखौ मानि थाखाय नांगौ। आरो लोगोआ जोंनो माबायदि हेफाजाब होयो बेनि सायाव फंबाया फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना? हेलौ फंबाय खोनादोंना फंबाय हेलौ अ' दे बुंलाय ओ जोंनो मानो लोगोखौ उम
औ आदा। आदानिसिम आङो ओ गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय आरो।
औ औ
नोंथाङा जे आंनिफाय औ नोंथाङा जे आंनिफ्राय ओ बेनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों।
औ
बेखौ मोनथि मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन
औ
नोंथांनो फोरमायनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन जे जोंनि जिउवाव थारैनो लोगोखौ मा नो नांमार गौ
औ औ।
लोगो होननानै बुङोब्लाथाय बेयो मा जाहैबाय जोंनि एंगार हायै मोनसे जिउनि सोमोनदो। अ। जोंहा जेरै गिबियावनो जोंनि गिबिसिन आंगो सोमोनदो होनना बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया थाहैबाय।
औ औ औ।
बे बिमा बिफानि उनावहाय जोंहा जा निजे गावनि जा बिब बिनानाव बिदा फंबाय बे थाहैबाय बेनि उनाव जाहैबाय जोंहा लोगो जा जोंनि लोगो जिउनि थारैनो लोगोखौ जोंनो जिउवाव मानो नांगौ होनना बुङोब्ला लोगोआ जोंनि मोनसे एंगार हायि नाथाय लानानै थैनाय समसिम लोगोआ मोनसे जोंनि मा गुबै मोनसे सोमोनदो आरोखि जिउनि। दा लोगोखौ मानि थाखाय गोनां थि होननानै बुङोब्ला लोगो गैयाब्लानो जोंहा जोंनि जिउआ मा जायो ओ खोमसि बेबायदि आरोखि। माखासेमानि खोथा जेरै जोङो बिमा बिफानो गावनि ओ बिमा बिफा आइ आफानो खोन्थानो हाया फोरमायनो हाया। गावनि बिदा फंबाय गावनि बिब बिनानावनो जों फोरमायनो हाया बेफोर खोथाखौ जोङो
लोगोआथ लोगो जाहैबाय होमबा बिसुके होननाय जिनिसा मा जिनि बिसुके बिसुके बिसखे खे माखौ होनो?
औ नों
बिसुखे बिस खे जेनबा लोगोथ लोगो बिसुखिया मा जिनिस जाहैखो अब्ला?
लोगोनि अनगायै बे बिसुखै होननायाबोथ लोगोनिनो मोनसे ओ सोमोन्दो जाहैबाय। बिसुके होननानै बुङोब्ला जायो लोगोनिनो लोगोनिनो आरोबाव मा?